औ खुलुमबाय नोंथां।
दायो नोंथाङा बे समाव ओरैनो दं ना?
औ दङ नोंथां।
ओ नोंथांजों आङो दा दै बाना जानायनि सोमोन्दै फंनैसो सावरायनो हागोन ना नोंथां? ओ दायो नोंथां जोंनि आसामावथ' गोबां दैबाना जादों नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां।
जायनि जाहोनाव जोंनाव दै बानाया लोब लोब लोमबोनो हमदों नोंथां अखा हा बांखानि गेजेरजों नोंथां बेनिखा खायनो दा नोंथां जोंनि आसामाव गोबां दैबानानि जाहोनाव जोंनि न' बाङा बुखार बुसि लांजाबाय नोंथां गोबां दुखुनि खोथा दा दै बानाया जोंनि धोन सम्फति एबा हा हुखौ बुखारनानै लांजोबबाय नोंथां। दा नोंथाङा फं ओ दा नों थाङाबो फंनैसो बुंनो हागोन नामा दै बानानि सोमोन्दै नोंथां?
दैबाना होनोबा नों मिथिखायो दा नोंथां?
औ मोनथियो नोंथां।
औ जेरै बिफां लाइफां न' बां स्कुल बायदिसिना बुखार बुखार बुसि जायोना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ बिनि जाहोनावनो बार गेब्रेंनाय जायो बेजों लोगोसेनो माइ गायनाय बायदिसिना बायदिसिना जायो आरोना नोंथां।
औ नोंथां दा आंबो फंनैसो बुंनो सानदों नोंथां जाहोनाव जायनि जाउन आव नोंथाङाबो दानिसो बुंलांबाय जे जोंनि। बा माइ गायनायफोराबो लस जायो मानो होननानै बुङोबा बेयाव मिथिंगानि मोनसे नियमखा नोंथां नोंथाङा खोनादोंना आं बुंनायखौ?
औ नोंथां।
जायनि जहोनाव जोंनि दैबाना जानो हमबाय बिफां लाइफां बुखार बुसि जानो हमबाय। गोबां हाजोनिफ्राय दैबाना फैनानै जोंनि न' बां बिफां लाइफांखौ गोबां खहा खालामबाय। जायनि थाखाय दै बानानि जों जोंनि लाइमोनफोरा गोबां भुगिनो हमबाय जोंनि दै बानायाव फरायसालिफोराव थांनो थाखाय गोबां खहा जबाय राहा गैला जाबाय जोंनि फरायसालियाव गोबां गोजान गोजाननि नाथाय जोंनि फसालियाव फरायसालिनि लांगोनाखौ दै बाना जों बुखारलांजोबबाय बेनि थाखायनो जोङो फरायसालिनि फरायसालियाव थांनो मोनाखै दा बेनि थाखायनो। जोंनि जोंनि जोंनि बर' फरायसा लाइमोनफोरा दै बानायनि थाखायनो जों फरायसालियाव थांनो हायाखै जायनि थाखाय जोंना जोंनि खेथि बाथि ना बांङाबो बुखारलांजोबबाय बेनिखायनो। जोंनि दै बानाया गोबां खहा खालामबाय जायनि थाखाय जोंहा दै बिनि थाखाय राहा खालाम थाखाय जोंनो थालिरनि नाव नांगोन एबा दंफांनि नाव नांगोन बानायनांगोन बिनि नो जोंना राहा बानायनांगोन दा नोंथाङाबो फंनैसो बुंनो हागोन नामा दै बानायाव नोंथाङा मा मा खालामदों नोंथां।
औ हागोन नोंथां मा मानो होनोबा नोंथाङाबो मिथिखायो। जानांगौ दैबाना दैबानायाव। दै दैबाना जायोबा नाव बायदिसिना। बिदिनो अन्थाइ पलदार जाबनांगौ।
औ नोंथां।
बिदिनो आरोना नोंथां।
थारैनो सैथो नोंथां ।
औ बिनि दै बानानि सायाव नोंथाङा माबाफोर बुंनो हाबावो नामा?
औ हायो नोंथां मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा। दैबाना होनोब्ला गोजान एबा हाजोनिफ्राय गोबां अखा। बारा बारनानै हाजोनिफ्राय गोबां हा गिसिगानाय हा खुरखानानै लाबोयो जायनि थाखाय जोंनि माइ। गायनाय फोथारा। गोबां लस जानो हमबाय मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि माइ गायग्रा फोथाराव दैमायारि बुखारलांजोब्बाय न' बां दालां आरि बुखारलांजोब्बाय जोंनि धोन सम्पति माइ आबाद। बुखारलांजोबनो हमबाय जायनि थाखाय जोङो मोजां रायलायनो मोन मोजां थांनानै थानो मोनासै सुबुं जिउ खना जिउ खांनायाव जों । खस्थ' जाबाय प्रब्लेम जाबाय मोजाङै मोजां जिउ खुंलांनो मोनै मोजाङै मोजाङै माइ गायनो मोनाखिसै दा जोंहा थांनानै थानायनि थासान्दियाव जानो थाखाय गोबां खस्थ'। बुस्थु जाबाय नोंथाङा आं बुंनायखौ खोनादों ना।
औ नोंथां खोनादों।
नोंथांनाव आं बुंनायखौ खोनादोंना खोनाखै।
औ खोनादों नोंथां।
ओ नोंथां। एसे बुंनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां मानोना मानो होनोबा हाजो हाजोनिफ्राय ओरै जोंनि गामि, गामि ख'ना बोहैबोयो बिनि थाखायनो माइ आबाद बिदिनो दु हा न' बां आलाय सिलाय जानो हमो।
औ नोंथां।
औ बिनि थाखायनो एसे सुबुङा राहा हागौमोन आरोना नोंथां?
उम नंगौ नोंथां दा खोनादों? नोंथाङा नोंथाङा थारैनो सैथो बुंदों
औ नोंगौ सैथो।
मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि बे बुहुमाव थानाय अखा बांखायाबो गोबां बुरजा हानायनि जाहोनाव
गोबां बुरजा हानानायनि जाहोनाव जोंनि जोंनिथिं जोंनि गामि एरियाथिं दै बाना फैनानै ग्लोब ग्लोब फैनानै दै बानायाव बुखारलांजोब मानो होननो आरोबाव बेराफारसेथिं बुङोब्ला जोंनि न' बां दोन-दोलद सम्पतिफोरखौ गासैखौबो न' बाङा बुखारना बाय न'फोराबो लोमजोबनो हमबाय जायनि थाखाय जायनि थाखाय न' न' बां खौबो बुखारना लांजोबबाय बेनिखायनो जोंहा दैबानानि दैबानाजों भुगिनांगौ जा बाय नोंथां दा नोंथाङाबो फंनैसो बुंनो हागोन नामा नोंथां दैबानानि बिख'य?
अ हागोन नोंथां बिदिथ' जोंनि गामि खाथियाव जा जानो हमाखै आरोना नोंथां बेलेग गामि खाथियाव जादों नुनो मोनदों आरोना जों‌ सुबुङानो दैयाव गब'नाय बोहैलांनाय इदिनो
औ नोंथां।
औ
ओ दा नोंथाङाबोथ' गोबां गोबां मोजां मोजां बाथ्राखौनो बुंदों मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा जोंहा मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा जोंनि जिउ खुंनायाव जों दै बानाया जोंनि सुबुंनि जिउखौ खहा खालामबाय मा मानो होन होननानै बुङोब्ला सुबुं दै बाना जोंबो जोंहा बोहैलांनो गोनांथि जाबाय बोहैलांनानै सुबुंङा जिउ खहा जाबाय मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि जोंनि बर' फिसाफ्रानो गोबां दैबानाजों बुखारलांनानै आलाय सिलाय जानो गोनां जाबाय न'खराव न'खरनि सुबुं अनजिमाया खमायबाय मानो होननानै बुङोब्ला गोबां गोबां सुबुं सुबुंफोरा जिउ खोमानो गोनां जाबाय, सुबुं सुबुं जों जिउ खोमालायनानै जोंहा दिनै जाय खहा जाबोबाय दै बानाजों बुखारलांजानानै जिउ जिउ जोब्बाय आरो जोंनि खिथि बाथि बेजों लोगोसे जोंनि खेथि बाथि मावनाय खेथि मावनाय बायदिसिना बायदिसिनाफोराबो गोबां दैबानाजों बुखारलांजानो गोनां जाबाय मानो होननानै बुङोब्ला दैबानाजों बुखारलांजाबाय
दैबानाजों बुखारलांजाबाय जोंनि सुबुंआबो सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जाबाय। जोंहा दिनै जाय मोजाङै मोजां जिउ खुंलांनो हायासै मानो होननानै बुंङोब्ला दै बानाया जोंखौ गोबां खस्थ' खालामबाय जोंनि न'नि फुख्रि फुख्रिफोरखौबो बुखारलांजोब न'नि दोन जोल' सम्फथिफोरखौबो बुखारलांजोबबाय माइ माइरंफोरखौबो बुखारलांजोबबाय जायनि थाखाय जोंहा थांना दिनै थानायाव गोबां खस्थ' जाबाय गोबां प्रब्लेम जाबाय।
थांना थानाय जिउ खुंनो थाखाय गोबां राहा गैलिया जोंहा बिथिं बेनिखायनो दै बानाया जोंनि मोनसे गोबां ओरैबायदि सुथुर जे जोंनि थांनानै थानो गोनांखौ थांनानै थानो गोनां राहाखौ खमायना होबाय दा नोंथाङाबो दैबानानि बागै फंनैसो बुंनो हागोन नामा नोंथां बुंलाय नोंथाङा।
औ नोंथां हागोन। औ।
नोंथाङा दायो दैबाना बुखारलांजानायनि जाहोनाव नोंथाङा नोंथाङा मा मारै भुगिनांदों दैबानाजों खस्थ' जाफेरबायना नोंथाङा?
औ। आं जों गामि खाथि खालायाव नुदों नोंथां गोबां
औ नोंथां थिग बिदिनो गोबां गोबां मानसिफोरानो
तैस
गोबां मानसिफोरानो खहा जाबाय नङा होमबा नोंथां जायनि थाखाय जोंहा जोंहा जिउ खुंनायाव जायनि थाखाय जोंहा जिउ खुंनो खस्थ' जाबाय नोंथां दै बानाया जोंनि दै जोंनि न' बां जानाय लोंनाय आदारफोरखौ बुखारलांजोबनो गोनां जाबाय जायनि थाखाय जोङो गुब गुबुननि आथिं हमनो गोनां जाबाय गुबुननाव न' गुबुनाव थाथ'नो गोनां जाबाय। मानो होननानै बुङोब्ला जोंना न'आनो बुखारलांजाबाय जेबायब्ला जेब्ला जोंहा जों बहा थांनानै थागोन बहा थांनानै थानाय जिउखौ दैदेनगोन थिग बेनिखायनो बिदि गोबां खस्थ' जाबाय बेनिखायनो दा जोंहा जिउ खुंनायाव मोजाङै मोजाङै राहाखौ रुवाथि थाबाय नोंथां दा नोंथां जोंहाबो जोंनि जिउखौ दैदेनलांनो थाखाय गोबां खस्थ' जाबाय नोंथां दा जों दै बानाया जोंखौ उम बेबो मिथिंगानिनो मोनसे नेम जोंनि दै बानाया जोंखौ बुखारलांजानायनिबो गोनांथि खालामबाय दा नोंथाङाबो नोंथाङाबो फंनैसो बुंगोनखौ आंबो मिजिंथिबाय नोंथां दै बानायाव दै बानायाव नोंथांनि नोंथालाहानि माइ आबादा स ख-खहा जागोना जायाखै नोंथाङा एसे फंनैसो फोरमायनो नागोन ना नोंथां?
औ नोंथां गोबांथ' खहा जादोना दैबानाजों बिदिनो जोंहाबो गोबां खस्थ' भुगिनांगौ जादों।
उम। नोंथांनि नोंथांनि बुंनायखौ खोनानानै आंबो दुखु मोनदों मानो होनोब्ला जोंनि जोंनि जोंनि माइ आबादफोरखौ दै बानायानो लांजोबबाय जेब्ला जोंलाय बहानिफ्राय मोननानै जा दा बेनिखायनो जोंहा गुबननि गुबुनाव थानानै जानो गोनां जाबाय। दा नोंथांखौ लोगो मोननानै बे दसे समखिनियाव लोगो मोननानै गोजोननाय थाबाय नों नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय नोंथां।
औ दे नोंथां नोंखौबो लोगो मोननानै जेबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय दे नोंथां औ नोंथां।